हेलौ औ हेलौ खुमबाय नोंथां। खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
आंबो नोंथांनि नोंथांनिसिमबो।
औ। आं नोंथांनाव जोंनि बर' हारिनि जौ बानायनायनि बागैसो सोंनो सानदोंमोन एसे। सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ होन नोंथां।
अ एसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे जौ बानायनायनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बे जौ होननानै बुङोब्ला नोंथां बेखौनो बुंनांगोन दि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ लोंनाय महराव बाहायजानाय बे ओ बेखौनो जौ बेखौ खालि जोंनि बर' सुबुंफोराल बाहायो जायोमोन आरो मानो होनना बुङोब्ला बे जौखौ जोङो गामियावनो एबा न'आवनो बानायनानै लोंनाय जायोमोन आरो नङा होनबा नोंथां। नोंथां ओ बे जौखौ जेब्ला ओ खामानि मावो बर' सुबुंफोरा अब्ला बे जौखौ साहानि बदलै बे जौखौ लोंनाय जायोमोन आरो। जोंनि ओ हालामाव एबा जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ जेब्ला गोदो गोदाय जेब्ला बे जौखौ बानाय जेनदोंमोन आबै आबौ मोननि सम समावनो बिसोरो जेब्ला ओ बै समाव बर'फोरा जे हाग्रा दानस्रांनासो ओ बे जोंनि थानाय जायगायाव गिबिसिननि थैजेनदोंमोन आरो मानो होनोबा जों थानाय जायगा ओनसोलफोरा जोबोद हाग्रा बंग्रा गोजामोन बेखौ दानस्रां-दानस्रां दानस्रांनासो ओ मा होनो बेखौ सिफायनानै गिबियाव रायजो जानो सोलों सोलोंदोंमोन आरो बे सम निफ्रायनो बर'फोरा बे जौ बानायनायखौ रोंदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो मा जौखौ ओ मा होनो बै समाव जेब्ला खामानि मावो अब्ला ओ नेेङोमोन एबा जिरायनाय टायेमाव बे जौ खौ लोङोमोन आरो। जेरै जौ गोरान ओ जौ गिसि बेफोरबायदिखौ बानायना लोङोमोन आरो। बे समावनो मा होनो ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ एबा बो-बोराइफोरा लोंबोनायखौ दासिमबो नु नुनो मोनो आरो दासिमबो ओ गोबां सुबुंफोरानो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। गामि ओनसोलाव मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि बर'फोराथ ओरैनो साहा लोंनायनि बारा हुदा गैया। माने साहाफोरखौ लोंबाङा आर बारा ओ जेब्ला ओ मा होनो ओ खामानि मावो जेब्ला सान्दुं गोसा दा दाथ गायनाय फुनाय बोथोर बे-बे समावबो मा जेब्ला सान्दुं गोसा जायो अब्ला मानसिया जि खामानि मावना जिरायो जिरायनो लुबैयो एबा जिरायो। बे समाव मा जोंना साहा लोङा आरो जौखौनो बांसिन लोंनाय नुनो मोनो। उम दाथ गरम बोथोर नालाय जौ गिसिखौ बांसिन लोंनाय नुनो मोनो। जेरै जौ माइबानि बानायनाय जौ बिदै एबा माथानि जौ बिदै बेफोरखौ बांसिन लोङो आरो दा। माने थोस्लाबबोलायबावा बेफोर जौआ ओरैबायदि माने गावनो बानायो आरो माने बेखौ गुबुननिफ्रायबो बायना लोङो। ओ बे जौखौ फालांगि महरावबो दा खालामनायखौ नुसै आरो। माने ओ गासैबो टाइम मोनजोब बा नालाय बिनिखायनो बेखौ फालांगि महरावबो लानानै सोरबा सोरबा न'खर खुंदों जिउराहाखौ खुंदों। गावबागाव बेबायदिनो ओ बायलाय लोंलाय आर' खालामो आर' जोंनि बे गामियारि ओनसोलफोराव बे बे जौखौ
गोबां सुबुंफोरानो ओ सोरबा माइब्रानि माथानि बिदिनो बानायनाय बेखौ जों खोनानो मोनदों आरो नुनोबो मोनदों आर'। बेबायदिनो सोलिबाय दोङो ओ बे जौखौ आरो बिनि अन गाबो मा जोंनाव बर'फोरनाव मोनसे दोरोङारि फोरबो फोरबोफोर थायो। जेरै बै बैसागु जेरै मा होनो ओ हालु हाल ओ जांख्रा ना बुङो बेखौ औ बेफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो गोबाङैनो। जेरै आरो मा होनो? काति बैसागु बेफोरावबो रंजानायनि मुङाव बेफोरखौ लोंनानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो मागोफोराव जेरै मागोफोराव जेब्ला ओ जोंनाव फोरबो जायो ओ मागो फोरबो बेफोरावथ' बुंनांगोन बोथोरजों लानाय मोनसे फोरबो नालाय बेयो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां बे समाव जोंनाव मा होनो न'आवनो ज बानायनाय जानाय लोंनाय जेरै अमा फिसिनाय अमा फिसिनानै ओ अमा बेदरफोरखौ बे मागो समाव जानाय जायो। माने जानायनि मोनसे हाबाफारि होननानै बुंनो हायो आरो जों मागो फोरबोखौ मोनसे ओ जानाय लोंनायनि फोरबो आरो बे ओ बे फोरबोआथ' आ ओरैनो गाहायै आबादजों सोमोन्दो गोनां आरो बे सोमोन ओ बेयाव आबादजों सोमोन्दो गोनांलाय माने बेहाय जानाय लोंनायनि एसे लाहार फाहार खामलायनाय जायो बे समावबो बेखौ जानानै लोंनानै माने जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजोंनो रंजायो ओ आरो थिग बेबायदिनो बैसागु बो थोरफोरावबो जेब्ला रंजायो एबा मागियो गामि गामि अब्लाबो बेखौ ओ बा लोंनानै जेरै जौ बिदैफोरखौ लोंनायखौ नुनो मोनो आरो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो माने बे जोंनि दोरोङारि मोनसे लोंग्रा ना लोंग्रा नालाय बेखौ माने रावबो सुबुङानो नेवसिया आरो माने ओ बेखौ ओरैनो बांद्राय बाहायो गाज्रि आर' माने एसे माबायो आरो बांद्राय बाहायोबा थेवबो बेयो माने एसे जोंनि गामियारि नालाय लकेल ओ एबा ओ मा होनो बेखौ न'आवनो दिहुननायखाय बांद्राय खरसाबो जाया आरो बेबायदिनो लोंनो आर' दा बिदिब्ला नों थांनायाव आङो जौखौ माबोरै बानायो मा मा ओ मा होनो राहाजों बानायो बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां हागोन जौखौ बानायनो थाखाय सिगां जोङो एमाउ नांग्रोगौ जायो एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो सिगां सेरसे जख'नि माइरं खेरखायाव सुनानै दसे दै सर होनानै लानांगो जायो आरोना आदा घन्टासो बेखौ दै सरनानै आधा घन्टासो दोननांगौ जायो बेनि उनावहाय जों एमावखौ बानायनो थाखायहाय थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ आरो एसे गंगार राखेब आरो सोरबा सोरबा आनारस बिलाइखौबो होयो होननानै जों मिथिनो मोनदों बे बिलाइफोरखौ जों मो मोजां सुनानै लाखानानै जगार खालामना लाखानांगौ जायो आरो ना बेनि उनावहाय जोङो एमाव खौ जेराव देगोन जेरै गाहेनावसो उवालावसो देयो जोङो स' जों गाहेन उवाखौबो जों मोजां सुनानै लाखनोसै ओमफ्राय फोराननानै दोननोसै बेनि उनावहाय जेब्ला जोंना माइरं जि माबाखौ माइरंखौ जों सुनानै लादोंमोन बेखौ जेब्ला रानो अब्लाहाय जोङो बेखौ उवालाव होनानैहाय मोजां देग्लिनो सै आरो ना देग्लिखांनानै जेब्ला माइरङा मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जोङो मा होनोएखौ जों जे बिलाइ लादोंमोन थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ लाइ आरो गंगार राखेब बिलाइ बेफोरखौ मोजां हानानै सिखाजों मोजां हानानै माने गिदिर गिदिर नालाय बेखौ फिसा फिसा मोजां गेब्लेहो थाखाय मोजां हानानै बे उवाल हरनोसै आरो माइखौ जों जेराव देदोंमोन बिनि सायावनो जोङो बे बिलाइफोरखौबो हरनानै मोजां देफिननोसै आरो ना मोजाङै दिखांनानै जेब्ला हाय मोजां गेब्लेयो बिलायफ्राबो ओमफाय मायरङाबो मांजां गेब्लेयो आब्लाहाय जोंङो बेखौ उवालनिफ्राय बरननानै संग्रायफ्राव एबा बेलेग दस्रा जागा फ्रा मोजां दोनोसै दोनायनि उनावहाय खौ ओ सानद्रिजों सालिनोसै आरो ना बे जे गथ गथा गथा दङ बेफोरखौ माबानायनि थाखाय बे गथा गथाफोरखौ ओफ्राय खो फिन खसे आरो देफिननांगौ जायो मोजां गेब्लेहोफिननो थाखाय बेनि उनावहाय जेब्ला जों फिन खेबसेबाव आरो देफिनबावो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जों गेब्लेखानायफोरजों दोननोसै आरो ना बिनि उनाव एसे दै लानानै आखाइयाव एबा एसे दै सारनानै बेहाय जेरै जों आटाफोरखौ नायो जेरै रुटिफोर खालामनो थाखाय आटाखौ नायो बिदिनो जोङो बेखौबो नानांगौ जायो आरोना बे माइरंनि गुराफोरखौबो मोजां एसे एसे दै होनानै मोजाङै नानांगौ जायोयो आरो ना जों गुरै जाजासे मोजां गुरै जाजासे नानांगौ जायो गेब्लेेजासेनो बिनि उनावहाय नाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओरै गल गल खालामनानै दाब्लिले दाब्लिले खालामो आरो ना दाब्लि दाब्लि खालामखांनायनि उनावहाय जों संग्रायाव एसे जिगाब माबा माबि होनानैहाय जिगाब जिगाबनि सायावहाय जोङो बे जों दि दाब्ले दाब्ले खालामदोंमोन बेखौहाय जोङो फसायना दोननोसै आरो ना मोजाङै बिखौ सिथाब होनाङा माने सिथाब सिथाब होआलासेनो मोजां फसायना दोननोसै जमानो सान संग्रायाव बिनि सायाव ओमफ्राय एसे स्रि सथ्रिफोर नङाबा एसे फिसा सिथ्रिफोरखौ लानानै बेखौ खोबना दोननोसै आरो ना साननै सानथामसो साननै सानथामसोनि उनावहाय जेब्ला जोङो बेखौ नायो अब्लाहाय बियो ओ गुफुर जायोब्ला बा गोरा गु फुर बेबायदि जाबाथाय एमाव जाबाय होननानै जों मिथिबाय आरो ना आरो आं बिथाङा जोंनि बर' हारिनिया जौ फिनायनि बागैबो एसे बुंनो सानदों जौ फिनो थाखाय जों सिगांं एंखुर खौ मोजां सुनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो दो गिदिराव जोङो दैखौ होनानैहाय मोजां दै गुदुं खालामग्रोनांगौ जायाना ग्लब ग्लब मोजां गुदुं माबा गोदौ होनांगौ जायो जेब्ला दैया मोजां ग्लब ग्लब गोदौवो अब्लाहाय जों बे एंखुर जे माबानानै लादोंमोन बेखौहाय होसननोसै आरोना होसनखांनायनि उनाव हाय मा होनो होसनखांनायनि उनावहाय बेखौ ओंखाम बायदि मोनहोनांगौ जेब्ला माने ओंखाम बायदि मोनो एंखुरा अब्ला जोङो अरफोरखौ बोस्राना होनानै मोजां सेरोम होनोसै आरोना बेखौ जेब्ला सोरोमनानै एसे औ गुसु जायो अब्लाहाय जोङो मानो हाबाय बेखौ बरननो हाबाय एरननो हाबाय एनो थाखाय जों प्लास्टिकबो नांगौ बे प्लास्टिकखौबो जोङो प्लास्टिक एसे गुवार आरोना जेखौ दोनजोबनो हानाय जोङो बे बेखौ मोजां सुनानै लानानै जेनेबा सिलाफ्रावनो ओरैनो प्लाटिकखौ माबानानै दोननोसै फुवारनानै ओमफ्राय बेहायनो जोङो जोंनि बे एंखुर संनायखौ जोङो बरननोसै बरननानै मोजां फेनलानोसै आरो ना माबायाव प्लास्टिकआव प्लास्टिक आव फेनलाखांनायनि बेखौहाय गुसु खालामनोसै गुसु जाजासेआव नो जोङो जोंनि एमाव खौबो माबानानै लाखानो हायो जगार खालामनानै लाखानो हायो एमाव खौ जों बारा बुरजा होनाङा माने एसे होबानो जायो एसे जेरै खावसेल' होनांगौ आरो ना खावसेसोल' होनांगौ बारा बुरजा होनाङा खावसेसो एमावखौ गोरा नालाय मावावा आरो बेखौ सिफ्लनांगौ मोजाङै गुरैनो गा गासिखौबो जेबो गथा थायै सिफ्लेनांगौ आरो ना सिफ्लेखांनायनि उनाव जेब्लाहाय जोंनि बे माबाया इंखुर संनाया गुसु जायो अब्ला जोङो एमावखौ सारिगिदिं इंखुरनि सेर सेर मोजां गासैयावबो नांजोबनाय सारना होनोसै आरोना मोजां आखायजोंनो ओरै सार फेनलाना होनो बिनि उनावहाय जोङो जे एंखुरखौ जेराव सारदोंमोन बेखौहाय मोजां फेनला जोबनोसै। जेरावबो नांजोबनायनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बे माबाखौ एंखुर जे संदों जोङो बेखौ माबानो दोननो थाखाय जोंनो बालथिं प्लास्टिकनि बालथिं ओमफ्राय जान्थाबो नांगौ । बेखौ जोङो जान्था प्लास्टिकनि बाल्थिंखौबो मोजां सुना लानानै उनावहाय ओ प्लास्टिकनि बाल्थिंनि सिङावनो इखौ जान्थानि जानथाखौ गेजेराव दोननोसै आरोना। ओमफ्राय जि जोङो जि जुमाय खालामदोंमोन बे जुमायखौ जोङो जिं जिङाव मोजां माबानानै होनोसै जानथानि जिं जिङाव होनांगौ आरोना। नानै मोजां दोननोसै ओमफ्राय दोननायनि उनाव जोङो बालथिंखौबो मोजां खोबना दोननांगौ साननै साननैसोनि माने खोबनानै दोननानै खोबनांगौ आरोना मोजां गोरा जानायनि थाखाय गोरा माबानाय खोबनानै दोननांगौ बार हाबैनि जेबो अंखाफोर माबायिनि थाखाय जों मोजां खोबना दोननांगौ जायो। जों साननै सानथामसो थानानै जों बोखारनानै नायनो हायो बेखौ बोखारनानैहाय जों माने बिदै माबायदि बिदै ओंखारदों मादों बेफोरखौ नायनो हाबाय आरोना। ओमफाय मोजां जों साखिनोबो हाबाय साखिनानै जोङो मोजां